नोंथां हेल
अ मा खालामदों नोंथां
नोंथां आंथ दा ओरैनोसो दङ नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां नोंथां नोंथाङा मोनाबिलिनि जानाय आदारखौ जाखांबायमोन नामा नोंथां?
जाखांबाय नोंथां जाखांबाय।
अ मा ओंखजों जाखो नोंथां।
ना गोरानसोमोन नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां ओरैनो खबर सबरफ्रा बोरै नोंथां?
मोजां नोंथां?
मोजाङानो ना आंनाबो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथयो नोंथां।
उम।
ओ नोंथांनिया बे दैज्लां बोथोरनि माइ गायनाय आबादा जाबाय नामा नोंथां?
जोबबाय नोंथां।
हा नोंथां मोजां फैनायसै नोंथांनिखौ
जोबबाय नोंथां जोबबाय दैज्लांनि माइ गायनायफोरा जोबथलायबाय जोबथबाय जोंना नोंथां?
अ नंगौ नामा नोंथां ओरैनो बिघाबैसे जायो नोंथां माइ गायनाय आबादा नोंथांना।
बिगासेल गायो नोंथां।
अ बिघासेलना नोंथां हबाथ जोबोद थाबैनो हाबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां।
ओरैनो मा मा खोथियाखौ माइ गायो नोंथाङालाय।
रिं
नोंथां।
रनजित जि गायो नोंथां जोंहा
रनजित दाबो खोमाथां नोंथांनिया एसे हेल' नोंथां।
खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथांनि हाखौ एसे दलला नामा होनना सोंदोंमोन नोंथां।
एसे द' लाथ' आरो नोंथां।
अ नंगौ नोंथां।
बिदिबा नोंथाङा दा मोनाबिलि समाव ओरैनो दंमोन नामा नोंथां?
मोनाबिलि समावथ' आं ओरैनोसो दङ नोंथां।
अ नोंथाङा जुदि ओरैनो दंबा एबा समफोर दङबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनासो फन खालामदोंमोन नोंथां।
रायाजागोन नोंथां।
दा आं आयदाखौ फोरमाय हानोसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां।
नोंथां आं नोंथांजों साहा बिलाइनि सायावसो साहा बिलइबबाय साबसे फंनैसो सावरायनो फन खालामदोंमोन नोंथां। नोंथाङा हायोबा फंनैसेो फोरमायनो हदो साहा बिलाइबा साहाफोरनि सोमोन्दै आंनिसिम
जागोन दे नोंथां होमबा गिबि गिबियावनो नोंथां।
अ दे नोंथाङा बुंनो हागौ औ खोनादों।
गिबि गिबियावनो हबा साहा बागाननि सोमोन्दै एसे फोरमायनो होनसै नोंथांनि
औ दे नोंथां फोरमायना हो
ओरैनो जाों साहा बागान होनोबा जों फुरा बुहुमावनो इन ला सेकेणड लार्जेस्ट साहा बागान साह साहा बागान दिहनो साहा बिला
औ नंगौ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
जोंहा इण्डियायाव बांसिन जोंहा आसामाव साहा बागान मोननाय जायो
औ नंगौ औ खोनादों नोंथां
बेफोर जायगायानो जाबाय जेरै राङाफारा मिसामारि बेफोर जायगायाव बांसिन मोननाय जायो आरो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव दाना आबाद गैयालासिनो बांसिन साहा आबाद गायनायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जा जेरै साहा बागानजों गोबां गोबां आगजुफोर दिहुनो जेरै साहा बिलाइ साफात ग्रिन टि बायदिसिना दिहुनो
औ नंगौ नंगौ हेलौ नोंथां
आं खोनादों नोंथां आं खोनादों
अ दे बुंबायथा नोंथां
साहा बागानाथ' जोंहा नोंथां आथिखालाव गोबां गायनाय जों नुबोदों
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
जोंहा साहा बागाना बांद्राय दला जायगायाव जाया
औ नांगौ नोंथां
एसे बोरि जायगा जानांगौ साहा साहा बागान जानो
औ औ नंगौ नोंथां
आरो जोंहा साहा बागाना नोंथां बांद्राय बिफां लाइफां गैयाबाबो जाया बांद्राय बिफां लाइफां थाबाबो जों साह साहा बिलाइआ बांद्राय मोजां जाया
औ नंगौ नोंथां
बांद्राय दंफां लाइफां गैयाबाबो साहा बिलाइआ बारा मोजां जाया ओंखायनो दंफां लाइफाङा मोननैसो थानांगौ आरो बांद्रायबो थाजाया आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नंगौ दा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो जोंहा आथिखलााव दासान्दि साहा बिलाइआ बा बांद्राय प्रदाक्सन जायैनि थाखाय इउरिया सारनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नंगौ जोंहा साहा बिलाइखौ जोंहा मा बोसोराव सात मास खानाय जायो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जोंहा साहा बिलाइखौ सप्तासेयाव खेनसे खायो
औ नंगौ नोंथां
नंगौ दा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
साहा बिलाइआवथ' खोनादों दा नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङाबो एसे साहा बिलाइनि सोमोन्दै मिथिबा एसे फोरमायना हरदो
अ नोंथांनि खोथाखौ खोनानो जोबोद फ्राय नोंथां दा आङो नोंथांसिम साहा बिलाइनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना हरनोसै नामा नोंथां
जागोन दे नोंथां
अ दा बिदिबा आंबो फंनैसो फोरमानोसै नोंथांनिसिम साहा बेनि सोमोन्दै ओरै जों बयबो मिथिखायो साहा बिलाइ होनोबा साफात एबा साहा। साहा बिलाइनिफ्रायनो साफात जायो नालाय जायखौ जोङो साहा बिलाइखौ बिजौखौ खानानै देग्लिनानै सेबनानै साफात बाना बे साफादजोंनो जों साहा लोङो। साया माने जोंनि भारत हादर माखासे सुबुंफ्रा सा लोङाबानो थानो हाया जाहैदों माने नोंथां आंनि मथेबा आरना नोंथां साहा मोनलोङाबानो खर' साबाय थायो जाहैदों नोंथां। सायाबो माने जोंनि थाखाय मुलि बायदि आरो रासायनारि मुलि बायदि नोंथां। दा जोंहा बेनिखायनो जोंनि आरोबाव बबेबा भारत हादरनि मोनसे फिसा स्टेट आरो जेनेबा आसाम बे आसाम हादराव गोबां नुनो मोनो। नोंथांआनो दानि माखासे जायगाफोर बुंबाय दंमोन ना नोंथां। बालिपारा राङाफारा बेफोर ओरै होनो नोंथां। हेल' नोंथां।
ओं खोनादों नोंथां खोनादों।
अ बेफोरबादि जायगायाव जोङो
जोंनि गोसोआ जोबोद गोजोन मोनो। बेफोरनि सोमोन्दैसो सावरायनांगौ नोंथां। बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नामा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेबा दं दै बोहैलांनो थाखाय दा साफात फुलिखौ जोंहा मोननैसो सिस बानायो नोंथां आंनि नुनायाव आरो ना नोंथां। मोनसेया जाहैबाय हनै खाथिं दाननाय ना मा होनो नोंथां बिदि बायदि मोनसे बानायो माने बिजौखौ हास हायाव थुना होयो आरो नोंथां बेनो रोदोमलाङो माने। आसरित बाथ्रा बे साननो गोनां आरो माने बियो। जायनियानाव बिलाइखौ थुना होयोबानो रोदोमलांनानै फिफां जाहैनाया। आरो मोनसेया बेगरखौ होना होनानै रज' होयो नोंथां। बेखौ आं नुनो मोनदों आरो जोंनि ओरै। जोंनि एरियायाव माने जोंनि खाथि खाला गामि ओनसोलाव जोबां गोबां सुबुङानो साफाद गायबाय नालाय। साफाद गाय जोंहा फुलिखौ गुबननिफ्राय बायनानै गायोबा जोबोद रां खरहा जायो नालाय बेनिखायनो नोंथां। बे माखासे सुबुंफ्रा न' न' नो फुलिखौ बानायनानै गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा जोंनि थ' गोबां सुबुङानो माइ आबाद गारनानै साहा साहा बागान खालामनायावसो गोसो होनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा साहा बागानाव सप्तायै सप्ता इनकाम जायो एबा प्रफिट जायो। ओ साहा बिलाइआ जेनेबा सप्तासेयाव खनसे खनसे खानाय लोगो लोगो खाबाय खनसेयावनो ओ खाखांनायनि उनाव एसे हासारफोर मुलि फोर सारबाय मुलिफोर सारनायनि उनाव आरो नेक्स सबथायावनो खाबावनो मोनो जोंहा नोंथां। दा फोर मुलि होद्रायोबा बिनि बायदि साफातनि बायदि प्रफिटखौ जों नुनो मोना आरो नोंथां। दा हमना ला मोनसे खोथायाव गय फिफांनि गय फिफाङाबोथ' मोनसे आबाद बायदि खेथि नालाय गय फिफाङा जोंहा बोसोरावसो मोनो नोंथां। बोसोरावसो खनसे हाननानै फानोमोन जों नोंथां दा जोंहा साफात बिफांखौ सप्तायैनो सप्ता खानानै फाननो मोनबाय थायो दा जोंहा सापातनि बिलाइनि दामाबो जोबोद बेसेन गोसा नङा होमबा नोंथां? हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादों हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनायासै नामा नोंथां? हेलौ नोंथां दा जोंहा साहा बिलाइथ गोबां धोनि सुबुंफ्रासो गायो नालाय साहा बिलाइखौ जायफ्रा आखाइयाव रां रुफा दङ मावनो हायो नालाय नोंथां दा जोंहा माखासे गोरिबनि सुबुंफ्राबो एबा दुखिया थाखोनि सुबुंफ्राबो माने बे बागान गिदिर साहा बागान गिदिर गिदिरफ्राव खामानि मावनानै बा साहा बिलाइ खानानै रां खामायनायखौ नुनो मोनो। न'खर न'खर रां खामायनायखौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां रां खामायनानै गावनि न'खरखौ मोजां सालनायखौ जों नुनो नुदों नोंथां। ना मा होनो नोंथां? दाथ जोंहा नै साहा बागानाथ जोंहा मा होनो साहा बागानखौ जों माने थिग खलम होयो आरो माने नोंथां मेसिनजों हाफायजोबनानै खनसे बिलाइफोरखौ हाख'जोबनानै गोदान रोदोम होफिनना बेफोरबायदि खनसे खालामनायखौ जों नुनो।